हेलौ नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां बुं।
औ आङो नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि माखासे आबाद मावनायफोरनि बागै एसे सावरायनि नोंथाङा स आंनो स
अ औ हागोनदे नोंथां बुं
जोङो दाथ' दैज्लां बोथोर ओ दैज्लां बोथोर आरो मेसें बो थोर बर'फोरा गोबां आबाद मावनायखौ नुनो मोनो दाथ' दैज्लां बोथोर बोथोराव जोङो आबाद माव होनोब्ला माइ आबादखौनो बांसिनै मावनायखौ नुनो मोनो। ओ आबाद माइ आबाद बेनि उनाव जोङो फाथो आबाद फोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो जोङो माइ आबाद मावनायनि बागै आङो जाखिनि रोंगौ नोंथांनो एसे फोरमायनि ओ जोङो माइ आबादखौ जोङो गिबियावनो ओ मा मावनो थाखाय जोङो माइज्लिनि गोनांथि जायो आरो बेवहाय जोङो मायज्लिखौ जोङो खोथिया फोनानै लायो बेनि उनावसो गायनाय जायो जोङो माइज्लिखो माइज्लिखौ जोङो गिबियावनो ओ सोमग्रोना दोननांगो ओ दैयाव बस्थायाव ओ सोमग्रोना दोननानै एबा साननै सोमना दोननानै बेखौ बोखांनानै ओ बेखौ जोङो ओ बोखांनाय जायो आरो लख'बनानै हायाव दोननानै जोङो बेखौ ओ थास' बिलाइ जा लाइ बिलाइ जा बेफोर बायदि ओ बिलाइजों खोब ना दोनो जेब्ला गाजा बेरो अब्ला जोङो ओ बेखौ फोनो थाखाय जोङो हालेवनाय जायो हालेवना जोङो ओ खारायग्रोना लानांगोन बेनि उनाव सामार होनानै मै होनानै बेखौ जोङो ओ फोनाय जायो आरो खोथियाखो बेनि उनाव खोथिया जोङो जिबा नैजि बेबायदिनो खायसे खायसे दानसे गाहाम आलागै दोनो बेबायदिनो जोङो ब्ला जोङो मा दुब्लिखौ मोजाङै फोसाबग्रोना लानानै हाले एवनानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो माइ गायनो थाखाय जोङो माखासे मानसिफोरानो गायनायखौ नुनो मोनो नाथाय दानि जुगाव जों माखासे मेचिनफोरजों गायनायखौ नुनो मोनो आरो आबाद मावनो थाखाय जोङो गोबां आइजें-आयलाफोरनिबो गोनांथि जायो जेरै जोङो खदाल बिदिनो मै नांगोल ओ बावखा बेबायदिनो गुलाबारि बेफोरखौ नांगौ जायो आरो ना अब्लाबो जोङो गोदोनि समाव मोसौजोंनो हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय जोङो दानि जुगाव ट्रेक्टरफोरखौ बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो फाथो आबाद बेफोरबायदि माखासे मैगं थाइगंफोरनि आबाद मावनाय जायो जेरैथो दैज्लां बोथोराव मैथानि आबाद मैथा सिख्ला जिंखा फोरला बेबायदिनो माखासे मैगंफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन ओरैनोथ' मेसें बोथोराव जोङो बांसिन मावनायखौ जोङो जेराव नुयो बेबायदिनो लाइनिफ्राय लाफानिफ्राय बेबायदिनो आलुनिफ्राय बा जोगोनारनिफ्राय बेबायदिनो जोंहा गोबां गोथां गोथां मैगं थाइगं फालें सुखा बेबायदि जोङो गोबां जोंनिखि जाय आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जेराव हाजासे नांगौ मानि होआबालासिनो न'आव जानो थाखाय बा एसे एला बाजाराव फानहैनो थाखाय न'आवनो हाजासे जा हा इसे दं बेफोरावनो गायनाय जायो ओ बेबायदिनो जियानो जा लाफायानो जा लाइआनो जा बा नोंहा एसे एला हा दंबा आलुआनो जा बेफोरबायदिखौ जोङो गायनानै जोङो दिनैसिम लानायखौ नुनो मोनदों आरो जों गामाव बेफोरबायदि बांसिनानो गायनाय यानो जा फोनायानो जा बेफोरबायदिखौ जोङो बांसिन नुनो मोनदों जेराव गावबा गावनो जा एसे हा दं बेफोरखौनो एसे हासार सारनानै बा मोजाङै मुलिफोर होनानै जाहाथे मोजाङै न'आव मोनजायो बिनि थाखाय हाजासे गोबां दसे समनि थाखाय जोङो मावनानै लानाय जायो जेराव जाहाथे जोङो बेफोरबायदि गायनानै लानायनि उनावहाय जों माने मोनजायो बे जोंनि जा खस्थ' खालामनानै जा एसे एला गायना लानाय मैगं थाइगं लाइआनो जा लाफायानो जा नोङो जिखौ न'आव गायो जोंथ' फ्रायानो जोंनि एरियाखै जाय जोङो बांसिनानो लाइ लाफाखौ जोङो बां सिन गायनाय नुयो जेराव जोङो बे मैगंखौ जा जों बयबो जानो मोजां मोनो जेरै जोङो लाइ मैगंखौ अमा बेदरफोरजों जायो आरो जियानो जा बेबायदिनो लाइ लाफा बेफोरबायदिल' जोङो संनानै जायो लगाय गथाय आरो बेबायदिनो लाफाफोरजोंबो जोङो अमा बेदर होनानै संना जायोब्ला ओरैबायदि मोदोमनायजों लोगोसे मिलौनाय जोङो गोबां नुनो मोनो आरो बेनि गेजेरजों जोङो बे मेसें बोथोराव आरो दुुनन्दिया उम लकेल ओंखारो जायनि जाउनाव जोङो गोबां गोसोबायदि जोङो ओंख्रिफोराव जि ओंख्रि सङाथों मानो जि मायाथों मानो जोङो बे मेसें बोथोराव जा थुनदिया मोननाय बेखौनो जोङो गोसोबायदि न'आव फोनानै बा बायनानै जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो ओंख्रिफोराव गोसोबायदि जोङो बुरजा होयो खम होयो जों माने होयै होयै जानो हायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो ओ जोंनिखि जाय लाइ लाफा बेबायदिनो गलाय गथाय ओंखाम ओंख्रि संनाय जेरै बुथुवा बेबायदिनो खुथ्रा खुथ्रि बेबायदिनो गोबां मे गं दं आं बेखौ बुंजोबला जियानो जाा लाइ लाफा बेफोरबायदिनो जोंङो गोबां मैगंफोरखौबो जोंङो मोननाय जायो जेराव जोंङो लाफा लाइ फोनाय जायगायावनो जोंङो बेबायदि खुट्राफोरखौ जों मोननाय जायो बेफोरखौनो जो जोंङो खांनानै मानानै जों बेफोरखौ मोनसे गलायनाय मैगं जेरै जोंङो खारदै खारदै जानाय जायो जेराव जों बेखौ नाफोरजों ना फिसायानो जा औ ना फिसायानो जा ना गोदोरानो जा जों बेफोरबायदिजों जोंङो संनानै जानो हायो जोंङो आरो बिनि उनावहाय जों बेहाय जेब्ला मेसें बोथोर बेफोरखौ जों बेफोरखौ जायो अब्ला जोंङो बिराद मोजां मोनजायो आरो जोंङो बेहाय जोंङो जेब्ला बांसिनानो जोंङो लाइ लाफाखौ जेराव जायो जों बेहाय लाइ लाफा जायोब्ला संनानै ओरैबायदि मोजां मोनजायो जाहाथे बेखौ जाबाबो जाबाय थानो गोसो जानाय बेफोरबायदिखौ जोंङो गोबां नुनो मोनो आरो जोंङो बांसिनानो मेसें बोथोराव बेबायदि ओ लाइ लाफा फोनानै बा जोगोनार आलु फोनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो मटर मटरफोर खौबो जोंङो फोनाय नुयो मानसिफोरा गोबांङानो बेबायदिनो सोरबा हाल एवनानै फैयो सोरबा बेबायदिनो नारायावनो फैयो बेबायदिनो जोंङो मटर गोरलै आलु गोरलै बेफोरबायदिखौ जोंङो फोनानै जोंङो मोनजायो आरो जोंङो बेहाय गोदान गोदान मैगं मोनो जेराव जोंङो बेहाय जोबोद मोजां मोनो जायनि जाहनाव जोंङो जाबाबो जाख जानो लुबैबाय थायो जेराव जोंङो आंगायनाय मोना जेराव जोंङो बोसोराव जोंङो खनसेल' मोनो जेब्ला जों बेहाय माने गोदान बुस्थु मोनजायोब्ला जों माने गोथाव मोन जायो आरो जोंङो बेखौ गोबाव सम लासै जोंङो जानानै जोंङो मोजां मोनजायो जेराव जोंङो जाबाबो जाबाबो जों माने आंगायनायखौ जों माने मोननो थांङा आरो जेराव जोङो मेसें बोथोराव जा मोननाय जोंनि मैगं थाइगं आलुआनो आलु गोरलैयानो जा मटर गोरलैयानो जा लाइ लाफा दुन्दिया बेफोरखौ जोंङो माने मेसें बोथोराव मोननाय मैगंखौनो जों बांसिन माने मोजांसिन मोनो आरो जोंङो माने जाबाबो आंगायि बायदि जों मोननाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय नोंथांमोननिखबो बेबायदिनो माबाफोर बेबायदिनो मैगं थाइगंनि गेजेरजों बेबायदिनो नोंसिनि खिबो बेबायदि गायनाय जायो नामा नोंथां आंङोबो नोंथांङाबो एसे फोरमायोबा मोजां मोनगौमोन नोंथां
औ-औ जोंनि जोंनि गामि बा ओनसोलफोरावबो माखासे बिबांनि मैगंफोरखौ मेसें बोथोराव मावनाय जायो जेरै जोंङो बेबायदिनो कबि बेबायदिनो सामब्राम सामब्राम गो जा बेफोरबायदिनो जोगोनार बेफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो बेसर फोनायखौ बांसिनैनो नुनो मोनो जोंङो बेसर आबादनि जोहैबो गोबां मुलाम्फा जानो हायो आरो जोंङो फाननोबो हाबाय बेनि उनाव जोंङो दा थाव थावखौ जोंङो नांथारगौ थाव नंङाब्लानो माखासे मैगंफोरखौ संनानै जानो हाया बेनिखायनो बेसरखौ नांथारगौ आरो बेनि अनगायैबो जोंङो नोंथां बुंनाय बायदिनो माखासे मैगंफोरखौबो होनाय जायो जेरै जोङो लाइ लाफा बेफोरखौ जोङो जानो थाखाय बांद्राय फोआलाबासिनो जे फाननो फाननो गोसो गैयालाबसिनो जोंङो न'आवनो एसे एसे फोनानै जोङो जाखिनि जानो आन्था बेफोरखौ फोनानै लानो हायो आरो बायालाबासिनो जों बेनि अनगायैबो माखासे मैगंफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनबावो जोङो आलु बेबायदिनो बिला हि बिनदि ओ बेफोर खौबो जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो माखासे ओन ओनसोलफोराव जा गामिफोरावनो जा माखासे बर' न'खरावनो बांसिनैनो आबाद मावनानै जिउ खुंनायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो गो गोबां मुलाम्फा गोनां मैगं थाइगंफोरखौ फाननानै ओ फायखारिनो हरनानै बेफोरबायदिनो न'खरखौ सुंथानानै लाखिनायखौ नुनो मोनदों आरो आबाद नङाबाथ' जेबोआनो गैया होननानै बुंजायो बेबायदिनो माइ माइखौबो जोङो दहायनो बुंनानै थांखांनाय बायदि जोङो माइखौ गोनांथार जोङो माइनि फ्रायसो जोङो ओंखाम जायो जोङो बेबायदिनो ओंखामानो गुबै जोंनि जानाय आदार नालाय बेखायनो जोङो माइ आबादखौ नांथारगौ आरो
औ नंगौ
बेबायदिनो आबाद मावनायनि जोहैबो माखासे जोंनि बर' हारियाबो सिनायथि मोनदों जे मिथिजादों जे बर'फोराबो गुबुन हारिफोर बायदि बिदि जिरायनानै थायालाबासिनो आबाद मावदों बेफोरबायदि होनजादों आरो बाखोनायजादों आरो
औ नोंगौ
आं सानो जे औ आं सानो जे जों नि ओ ओनसोलनि गासिबो बर'फोरानो जे ओरैनो थायालाबासिनो ओ ओरैनो बेखारै थायालाबसिनो मेसेङानो जा दैज्लाङानो जा ओ आबाद मावनायखौ लुबैयो आरो जे जों ओरैनोसो थायो नालाय ओ आबादखौ मावोब्ला जोङो एसे होनजायो नङा होनब्ला जोङो बायनानै जानाया एसे बोरैबा जायो गा़ ज्रि देहानि थाखाय बेनिखायनो न'आवनो एसे एफा एनै गायनानै जायो ब्ला नोंनि देहानि थाखायबो मोजाङानो आरो
औ नंगौ
औ बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समा जानानै फैबाय होनब्ला दोनथ' जासिगोन ना नोंथां औ दे
ओस दोनथ जासिगोन दे औ दे